औ।
हेल' अ नोंथां
औ खबर मोजां ना नोंथां?
ओ मोजाङानो नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
ओं दङ नोंथां दं।
ओ आं नोंथाङा नोंनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जादों आबादनि बागै सावरायनो माने दैज्लां बो थोर आरो मेसें बोथोरनि आबादनि बागै सावरायनानै नोंथांनाव खल खालामनाय जाबाय आरो ना
उम दे आरायजायो नोंथां
ओ। औ होमबा नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर ना नोंसि थिं दैज्लां बोथोराव माबायदि खामानि सोलिदों बा हाजिराया माबायदि बा आथिखालावहाय जा माबायदि? सोलिदों नोंसोरनिखैजा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हा हागोन नोंथां उम जोंनिथिंथि दा आबाद माव-माबा हालेवनो नो मा होनो बे फास हालेवनायखौ खारायनाय ना मा होनो खारायनायफोराथ जाजोब्बाय। ओमफाय खारो ओमफाय खोथियाफोराबोथ फोबाय फोनानै दाना देरहांजोबबायनो ओमफाय सोरबा सोरबा खासिया गायनायफोराथ खोथियाखौ फुनानै गायस्लायजोबायनो खासियाफोरखौ। ओमफाय दा थ जिहेथु नो नोंथाङाबो मिथिखायो आमथिसुवा जाना दङ बेनि थाखाय खामानिया बन्द जाना दं आरो ना। ओमफाय दा खामानिफो हामजा जोबनायनि उनाव खा दा उनाव आरो दा गायनाय फुनायफोरा जासिगोन आरो होनबाबो दा फ्रायानो हालेवजोबबाय आरो ना हालेवजो थारायनायखौ खारायजोबबाय सबानो ओमफाय खायसेफोरा आलिबो दानबाय दाननायफोरा ओमफाय खायसेफोरा हा आलिखौ खोग्रोबाय आरो खोग्रोनानै एसे एसे दानहांबाय आरो
औ
नोंथांमोननिथिंलाय
ओ जोंथिंबो बिदिनो बिदिनो आलि दानबाय खोथिया फोबाय। बाट गायथयाखै आरोना जों थिया
ओं
नोंथांमोननिथिं दायो ओहो जोंथिंथ बिदि खासिया जावैनाय गैया माने जोंना बे लेवसियाखौनो गायो आरोना नोंथां। नोंथांमोनथिं दायो हाजिरा एबा हालेवनायफ्रा माबायदि सोलिदों? बा आथिखालाव जे नोंथांमोननियावजा टेक-ट्रेक्टरजों मोस हालौवो ना मोसौजों हालौवो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा? बा हालौनायफोरनि हाजिरानि दामा बेसे बा माइ गायनायनिफ्रा खोथिफोनायफ्रा बा ट्रेक्टरनिया बेसेबां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
हागोन नोंथां ओ जोंनिखैथ दा सोलिबाय थानाया बे ओ माइ गायनायफोरनाथ आरायसयानो सोलिगासिनो हिनजावफोरना। ओमफाय हौवा फोरना आलि दाननाय आलि खोनायफोरनाथ माबा साराय तिनस सार - थिनस सोलिगासिनो ओमफाय मोस सौजों हालेवनायाथ सानसे मोसौजों हालेवनायाथ सानसे सानसे हालेवा ओ बिदिनो आधा बेलाफोरलसो हालेवो मोसौजों हालेवनाया। उम मोसौजों हालेव नाया आदा बेलाव फोरावनो बिदिनो सारिस फासस बिदि लायोदां आरोना माने दानि दिनावथ बिदि मोसौजों बारा हालेवला नालाय जोंनिथिं दाथ'। फ्रा सब मानसि फोरानो ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो आरो ना।
औ औ
बेफोर जोंनिख बिदिनो दा ट्रेक्टरा हालेवनायनि ट्रेक्टरनि बे माबाया घन्टा आदस' थाखायै सोलिगासिनो आरो जोंनिखै ओरैजाय
औ मोजा नोंथां
नोंथांमोननि थिंलाय मोसौजों बाराद्राय हालेवोना ट्रेक्टरफोरजों हालेवो ओमफ्राय हाजिराफोरनि बिबाङा बोरै
औ नोंथां जोंथिंबो बिदिनो जे आथिखालाव हाय जा हाजिरानि बिबां बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां बारायबाय ना बेनि जाउनावनो जोंनियावबो दायो हाजिरानि दामा माइ गायनायफोरना हाय थामजौ जाबाय आरो हालुनाय फोरना हायजा बाजौ थाङो आरो ट्रेक्टर सोयोब्ला ना जिथिंजाना गुजौ थाङो जोंनिथिं जाय माने एसे बारा आरोना औ नोंथां
उम नं खौ नोंथां
नोंथांमोननिथिं दैज्लां बोथोराव मा मा माइ गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओम जोंनिथिं दाथ' जोंनि गामियाव गायनायाथ' बिदिनो मा माइ होनो बे रनजित ना माहोनो बेखौ गायदों ओमफ्राय बे माइब्राखौ एसे गायदों आरो ना बेफोरखौ बांसिन ओमफ्राय बेलेगथ' इदि गायनाय नुवाखै गायनायालाय ओमफाय बिदिनो मेसें मेसें ओ बोथोराव बे ओ मेसें बोथोराव माबा मा होनोमोनलाययो बर' माइना मा होनो
औ
बेखौ गायदोंमोन आरो ना ओ बेखौथ' हाखांजोबबायनो दाखालि साननैसोनो गैला बेथ' दा हाखांजोबबाय नोंथांमोननिथिं हा
औ दे नोंथाङा बुंग्रोदो
नोंथांमोननिथिंलाय माबा मा होनो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो
जोंथिंजाय ना मेसें बोथोरावहाय जा ओरैजा जोंथिंयाथ' हाया गोजौ जाहैबाय जों नालाय
ओ
मेसें बोथोरावहाय जा जोंना बेवहाय जा तरमुस बेवहाय जा बांसिन गायो ओमफाय जा बानलुबो गायो जोंथिंजा आरो बे ताजमुलि बेखौबो गायो बेलाहि बायदि सिना आरो दायो ड्रागन फ्रुइट होनो ना गोदान फिथाइ फैदों ना बियो बेखौबो जोंथिंजा बिराद गायो मानि गोरान खेथि जोंनिथिं बिराद मावो आरोना
ओम नङा नोंथां
जायबायना गोरान खेथि मावनो बिराद मोजां आरोना जोंनिया औ गोरान खेथि मावनाया जोंनिखैजा बिराद मोजां मानोना गामियारि ओनसोलनिफ्रायनो हाजिरा खामलाबो मोनो खामानि मावनो एबा दैनिबो गोनांथि गैया ओरैजा हाजो गोजौ एबा हाजो खाथि जाबाय गोजौ ओनसोल जाबाय गोजौनिफ्रायनो दैया फैयो दै नांगौबाबो दैनि गोनांथि गैला आरो दै नाङा होनबाबो माने जेबो गोनांथि गैला आरोना आबादा बिराद मोजां जायो गोरान आबादा जेराव जुखामबो गायो सोरबा सोरबा
ओम नंगौ नोंथां
बेलाथिफोर गायो गोबां रोखोमनि रोखोमनि गायो आरोना
ओम नंगौ नोंथां ओम नंगौ
औ नोंथांमोननिथिं मेसें बोथोरनि गोरान आबादफोरखौ मा मा आबाद मावो थाइसे
ओम जोंनिथिंथ' दा गोरान बिदि मेसें बोथोरनि बोथोरनि आबादा बांसिनानो फानलुखौनो बांसिन गायदों आरो ना जोंनि साइडथिं फानलु बे माइक्र माइक्र माइक्र' फानलु ना मा होनो नामा बे फानलु नो बांसिन गायदों ओमफ्राय तरमुज फोरखौबो गायो तरमुसफोरनि बेवहाय एसे खम ओमफ्राय इथिं थास' म थास'नि नामखौथ' मिथिया बे मैगं जाग्रा थास'आ बेखौ गायदों गायो आरो ना ओम बे ओमफ्राय बिदिनो ओ ओमफ्राय थर माबा मा होनोमोनलाय बेयो फानलु राजाखौबो गायदों गायनायालाय एसे खम आरोना इफोरो
औ
ओमफ्राय बिदिनो थासुमलिफोरखौबो गायो गायनायालाय होनबाबो एफोर एसे खम बिबांनि आरोना ओमफ्राय जों देरो होनबाबो दा जोंनिथिं फानलु बे माइक्र' फानलु होननाय माइक्र फिसा फानलु बेयो बेखौनो बांसिन गायजोबदों आरोना जोंनि खाथियाव।
औ माने नोंथांमोनथिं बे गोरान खेथि मावनायावहाय जा एबा आबाद मावनायावहाय जा दैनि दैनि आंखालफोर जाबाय बायो नामा?
दैनि आंखालथ' बिदिथ' जाद्रायाखै जोंनायालाय जेनेबा। एसे थिगानो आरो ना
औ
उम
नोंथांमोननिथिं गोरान खेथि मावोब्ला गारि एबा बेफोरथ' जेबो प्रब्लेम गैया न?
ओ बेफोरनोथ' एसे प्रब्लेम गैया गैनायालाय।
औ
नाथाय दै देरबाथाय एसे दि स्टार्ब जायो आरो ना लामाया जोंना एसे माबा नालाय एसे बेफोराव एसे डिस्टार्ब जायो आरो दानि माबायावथ' आरो।
औ औ दाथ' दैज्लां बो
उम दाथ' दैज्लां
दैज्लां बोथोराव माने एसे डस्टार्ब होयो नामा नोंथां
अ दैज्लां अ दैज्लां बोथोराव एसे दिस्टार्ब जायो नोंथां जों गारिफोरनि माने दलंफोरनि सुबिदा गैया नालाय रो
औ
ओम दै देरलाबायबाथाय गारिफोरा फैनो एसे डिस्टार्ब जायो आरोना।
औ औ
उम नोंथांमोननिथिंलाय ओ बिदिनो माइ गायनाय सम मा होनो माइ गायनाय बोथोराव ओम दैनि एसे प्रब्लेमफोर जायो नामा नोंथांमोननिथिं।
ओ जोंनिथिंथ' बिदि दैनि प्रब्लेम जायोथ' बुंजाला मानोना जोंना हाजो खा थि ओरैजा हा गोजौ जाबायना हाजोनिफ्रायनो नांगौबानो दै सोनो हायो आरो नाङाब्लानो गुबुन साइजों माने हरनो हायो आरो जोंना दैया।
आ नोंगौ नोथां ओमफ्राय नोंथांमोनथिंलाय माबा हाजो खाथि नालाय मैदेरफोरा डिस्टार्ब खालामो ना खामा मैदेरफोर जेनेबा डिस्टार्ब मोनो ना मोना
औ जोंनाथ' गोरान खेथिजों बांसिन मावनाय जायो नालाय
उम।
खेथि मावनायावबो जेरै- जों तुरमुसफोर गायो ड्रागन गायो।
उम।
बा अबेबा अबेबा गोरानथार ओनसोलाव जोङो थालिर बिफांफोरबो गायो आरोना। बेवहाय जा माने मैदेराथ' मा होनो आरोना हाजो खाथि जाहैबाय नालाय गोजौ हा जाहैबाय। फैयो। गोबां डिस्टार्ब खालामफैयो। जायनि जाहोनाव जों गोरान आ बाद मावोब्ला जोङो बेयाव न' फिसा लुनानै जोङो थाहैनांगौ जायो आरो मैदेर गुबुन-गुबुन हाग्रानि जुनारफोर फैब्लाथाय जों बिसोरखौ होबथानांगौ जायो आरो ना। गोबां खस्थ' जायो जोंना गोरान खेथि मावनायहाय दा। मेसें बोथोराव आबाद मावनाया आरोना नोंथां।
उम खस्थ' जायो आरो ना हाजो खाथिना उम। नोंथाङालाय मैदेरखौ दाहालासिम खाथिनिफ्राय होनो मोनदों मोनाखै?
ओ होनोथ' मोनबाय गोबां बार मोनबाय जोंना जाहोना जोंना बेयावनो आबाद फोथारावनो जोङो थानांगौ नालाय।
उम।
आबादाव फैयो आबादाव फैनायखौ जों होनांगौ नालाय गोबां बार होनो मोनबाय आरो नोंथां।
जेनेबा मैदेर फैनायखौ नोंथाङा मा राहाय होखारो?
ओ जोंथ' एसे बोसोरनै बोसोरथाम सिगां आरोना जोङो माने बलामावहाय जा फाथो सेनानि बस्थाखौ खानानै जों बेयावाय जा केरासिन लगायनानै अर सावनानै माने थिं बायदिसि ना बुनानै होयोमोन आरो ना। बाट आथिखालावहाय जा कारेन्ट फैबाय।
ओ ओ नंगौ नोंथां।
माने झाटखा होनो आरोना जोंथिया बिदिनो थार होना दोनो आरो ना। जाहाथे मैदेरा हाबनो हाया माने जिब जुनाराबो दु खु मोना मानसियाबो दुखु मोना आरोना बेयाव झाटखा जाबाथाय। माने हाबनोल' हाया आरो ना। एसेल' सर्ट जानाय बायदि जायो बाट इयावनो बारदावनानै बिसोरो हाग्रानि जुनारफ्रा बा मैदेरफ्रा जोंनि गोरान खेथियाव हाबनो हाया बाट गिनानै खारो आरोना बेयावनो। दायो एसे रेहाय जादों आरो बिनिखायनो जोंनि गोरां खिथि मावनाया बे गोजौ ओनसोलाव।
दे होनबा ना नोंथां नोंजों सावराय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय। औ उनावबो उ-उनाव जा मोजां सावरायफिनगोन आरो आसा खालामो उनाव जा स सावरायनो मोनगोन नोंथांजों।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।